औ नोंथां।
हेलौ
औ नोंथां खोनादों। खोनादों नोंथां? औ खोनागासिनो आङो।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ
दायो बिदिबा जों मानि सायाव सावरायनो नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
एयारफन लादों नामा नोंथाङा?
नङा आं एयारफन लायाखै।
अ अ माने लासै लासै खोनागासिनो माने।
नङा लायाखै नोंथां आं लायाखै।
जोंहा दा टपिकखौ माइ गायनायनि सायाव लानोसै दा?
नंगौ नोंथां। हायो माइ गायनायनि सायावनो जों सावरायनोसै बिदिबा। माइ गायनाय होनोबाथ' सरासनस्रा माइ आबादानो जोंनि हारिनि बा जोंनि सुबुंनि जोबोद गोनांथार आबाद जोंनि गुबै आबादानो जाहैबाय माइ आबाद नंगौना नोंथां? खोनादों नोंथां!
औ दे बुंलाय
औ माइ आबादानो जोंनि गुबै आबाद होनजायो जों बेखौनो औ सरासनस्रायै जोंनि ओनसोलाव जों माइ आबादखौ ओरैबादि मावो जेरै नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिबा मावो जानो हागौ आं बेखौ सानो जोंनि ओनसोलावबो औ ओ जेरै आइजं माइ रन्जित माइ बाहादुर माइ बा गोदोनि जों दिनावहा जों बाव माइ होनना बुङोमोन। नोंथाङा बाव माइखौ मोनथिबो जानो हागौ नंगौना मोन्थिगौ खोनादों नोंथां? हेलौ नोंथां
औ हेलौ औ दे खोनादों दे औ औ
बेबायदिनो ओ जोंनियाव बाव माइ मावो बाव माइखौ नोंथाङा मोन्थिगौ नामा जाय माइ माइ आबादखौ जों बावथिलि होनना बुंनाय जायो।
औ औ
नंगौ बावथिलि होनना बुङो मानो होनबा बे दौलि फोथारावहाय दैया बांसिन जाना थायोना एसे दैया गोथौ जानानै थाबाय थायो बेखायनो बै माइआवबा बै दुब्लि फोथा थाराव जों आलादा गुबुन माइ गायजाया बेखायनो बाव माइखौनो गायनाय जायो बैहाय बेैहाय ओरैबायाददि बाव माइ गायनाय जायो माने बे जायगायावहा गुबुन आलादा माइखौनो गायजाया आरो बेखायनो बावमाया मा खामो बावमाया गोजौ गोजौ जायो। बियो दै बांसिन जेनेबा थैया नाथाय गुबुन गुबुन माइफोरखौ गायोबा बेबायदि हा दै थानाय जायगायाव गायोबा गुबुन माइफ्रा थैलांजोबो नाथाय बावमाया थैया औ बेखायनो बैबादि जायगायाव बाव माइखौ गार'नाय जायो आरो नोंथां। गायनाय जायो आरो सरासनस्रायै बेबायदि बेनो जों ओनसोल ओनसोलाव आलदा आलदा रोखोमनि माइबो गायनाय जायो। जेरै आइजं होनना बुंबाय आं दोहैबो सिगाङाव बुंदों आयजंआथ' जोबोद फुराना बा गोजाम माइनि जोलै बेबो। बेबायदिनो जोंनि औ आबादारि बिफाना हरनाय सोरखारनि आबादारि बिफाना हरनाय गोबां ओ गोबां माइनि रोखोम बा बेफोरबायदि जोलैफोरखौ हरो बेफोरखौबो गायनाय जायो बाहादुर माइ होनना बुङो बेफोरबायदि औ बाहादुर माइया मोजां फिथाइ मोजां थायो नाथाय बाहादुर माया गोबाव लायो आरो फिथाइ मोननो थाखाय गोबावजोंसो जायो बियो। नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै गायो एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ औ जोंनि ओनसोलावबो माने बिदिनो बावआखौबो गायो जोंनिथिं दै जायो नालाय। गोथौ गोथौ जायगा दङ ओमफ्राय एसे बोरि जायगाफ्राव बे फोर जेरैबाय दि रनजित बेफोरखौ गायो। लासित बेफोरखौ गायो। बिदिनोसै जोंनियावबो ओमफ्राय नोंसोरनि थि दा खोथिया फोबाय नामा ना गायबायानो?
मा दाबो गायनो हाथ'नाय सम जायाखै जोंनावहा मानोना देग्लाय अखायाबो गैया नै अखा खम आरो अखा गैयाबा जोंनि ओनसोलावहा माइ गायनो हानाया जोबोद गोब्राब जायो मानोना जोंनि ओनसोलाव बेबायदि दैमा दैसा खाथि याव गैया दैखौ जगायना लाबोनोबो बेदिबादि दैमाफोरखौ दानखनानैबो लाबोनानै बेबायदि दै जगायनानै जों आबाद मावनो हाया आरो जोंनि ओनसोलाव बेखायनो जों अखानि दैखौ नेनांगौ जायो देग्लाय नै दाबो अखाया मोजां हानाय जायाखै खायफा सुबुंफोरा माखा से सुबुंफ्रा ओरैनो गावनि औ बरिं फोर थायोबा पाइप हा सिंनिफ्राय दै बोखांनाय दैख'रफोर बायदि बेफोर दैख'रनिफायसो मेसिनजों बा पावार पाम्पजों दै बोखां खांनानै माबा खामदों ओ खोथियाफोरखौ फोबाय। नाथाय गायनो हानाय दासिमबो सम जायाखै आरो आरो अखा हादोंबा दा साननैसोनि गेजेराव जुदि अखा हायो अब्लानिया ओ नैजि सान बा नैजिबा साननि उनावहा माइखौ गायनो हागोन। बेबायदि जों सानगासिनो। दासान्दि आरो बेबायदिनो माइ आबादनि अनगा जोंनि ओनसोलाव मानसिफ्रा एसे जोंनि ओनसोलाव दैफ्रा खम जायो नालाय अखा हानायफ्राबो एसे खम जायो बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बोरि हा जायगाफोरखौ गोजौ जायगाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव साहा गायनानै सा बिलाइ नोंथांमोन थिगौ जानांगौ जों जायखौ साहा लोङो साहा बिलाइनि आबाद मावगासिनो। जोंनि मानसिफ्रा बेहायबो जोंनि ओनसोल सुबुंफोरा साहा बिलाइनि आबाद मावनानै मोजां रां रांखावरि खामायदों। मोजां बे औ जोंनि माइ आबादनिसाय बांसिन रांखावरि खामायनो हायो जों साह बिलाइनि आबाद दा बेखायनो जोंनि ओन सोलनि सुबुंफ्रा बांसिनानो साहा बिलाइनि आबादखौनो मावगासिनो। बेबायदिबो बिथांमोना खस्थ' खामनानै बा बेफोरबायदि मावनानै गोबां रां खावरिबो खामायनो हानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो
औ औ औ।
बिलाइनि आबाद मावनायावहाय जोबोद खस्थ' दङ। सिगाङावहाय आरो मानसिबो नांगौ नोंथां ओ बोसोराव बोसोरनि थामजौ दजिबा साननि गेजेरावहाय थामजौ सानखौनो मानसिफ्रा बे साहा बिलाइनि आबादावहा नांथाबना थानांगौ जायो। औ। खानायनिफाय लानानै फुलि जागायनाय बिफां फुलि जा लानानै गासिबो गोबां खरसाबो दं औ गोबां जोथ थोन लानांगौ जायो
औ औ
बेबायदि जायो आरो आरो गिबियाव गायजेननाय फुलि जागायनायनिफ्राय लानानै गायनायसिम थाम बोसोर बा बोसोरनि उनावसो बेयो बिलाइफ्रा गोरलै बिलाइ बिफाङा गिदिर जानानै गोरलै बिलाइ मोनो अब्लानियासो खाजानाय जायो औ अब्लानियासो खाजानाय जायो। अब्लानियासो बे बिलाइ गोरलैखौ खानानै जोंनि ओनसोल खाथियावनो मोनसे कारखाना दङ साह बिलाइ साहपात साह बिलाय खौ साह गुन्दै बानायग्रा। बेहाय खाना लांनानै बेहायनो फाननानै ओ किजियावनो ब्रैजि रां बा थामजिबा रां बेबायदि मोनो। बेयो थोर लायै बोथोर सोलायबाय थायो बेनि बेसेना बेबायदिनो ओ सा बिलाइन आबाद मावनानै गोबां रां खावरि खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो जोंनि गामि। बा जोंनि ओनसोल। जोंनि मोननै मोनथाम गामिनि सुबुंफोरा। माइ आबादनि खामानि खौ एसे-एनै गारनानै गावनि फोथारफोरखौ साहा बिलाइनि आबादावहा जों सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो नोंथां। नोंथां दे आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादनि अनगा जुखामनिबो आबाद मावो। आरो फाथोनि आबाद मावो। । दा साननैसो उनावथ' फाथोखौ। खौ दानसिगोन आठखौ सिगाङावनो फोनाय जाबायमोन। आरो दायनिं। फाथोखौ दाननानै फा थौलि फाथोनिफ्राय, हाथोआवथ' जेबो खहा जाया जोंहा हाथो गायनायाव। आं गोबां मुलाम्फा जायो मानोना फाथोनि बिलाइ खौ जों नारजि बायना जाजायो बा फाथो गोरलैखौबो जों ओंख्रि बायना जायो। मैद्रुफोर बायदि बायदि ओंख दै बानना जायो आरो फाथोनि बिगुरखौ जों जिरनानै दिरुं बानायनाय जायो।। आरो फाथोनि दुवा गनना बुङो रुं। ना मा होनो बिखौ? औ बेखौबोथ' जोङो न'फोराव बानायनाय जायो न' जेवराफोर। होनानै। लानो हायो बा बारि औ। ज न'नि बारि बा बेराफोर होनानै बानायनाय जायो, नङाबा जों बेखौ अर सावनायबो खामानियाव बाहायनो हायो।
खामानि बाहायनाय औ।
फाथोनि आबादावहा जोंहा गायोबा बा माबा खालामबा जोंहा आं खहा जानायखौ नु मोनाखै मुलाम्फ फायानो मुलाम्फा जायो आरो एसेबाबो नोंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहा मा मा पे आबाद मावनाय जायगोन नोंथाङा। एसे फोरमायनो हागोन नामा? दायो।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो मेसेङाव बेसर फोनाय जायो एसे बोरि जायगा दङ नालाय बेफोराव गामिनि मानसिफोरा बेसर फोयो आरो। दंग' दङ दंग' जिं जिं माने दंग'निफ्राय दै होनोबो मोजां जायो नालाय ओ बेनिथाख खायनो बेसरबो फैयो आरो जायोबो। ओमफ्राय सोरबा जोगोनार गायो, बानलु गायो। मेसेङाव बिदिनो बान्दा कबि आलु बेफोरखौ गायलाबायो। जायो आरो दंग' जिं जिं थानायफोरा।
नंगौ नोंथां‌।
बेसरख-बेसरखौ फ्रायानो गायो दे जोंनिथिं।
ओं ओं नंगौ बेसरखौ फैयोसो नमा नोंथां? गाया नामा?
फोयो।
औ बेसरखौ फोनानै जों बेनिफ्राय जोंनि जानाय थाव जों मोननो हायो।
औ औ
जों बिदिब्ला जों गावनि न'खरावनो जुदि जोङो गावबा गाव जानांगौनि मैगंफोरखौ जों गायना लायो एसे एसेयैब्लाबो अब्लानिया जोंनि देहानिबो खहा जानाय नङा नामा आं बेखौ सानो आरो मानोना
औ औ
आथिखालावहा जों बांसिन रासायनारि हासार बाहायनाय जों मैगंफोरखौसो बाजारनिफ्राय बायनानै जानायखौ जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो।
औ औ
औ बेफोरावनो जोंनि देहायाबो गाज्रि जालाङो दानि आथिखालनि सुबुं फोरा बेनिखायनो थाब थाब जों बेराम जानायखौ नुनो मोनबोगासिनो। नंगौ नोंथां। औ बेबायाददिनो गोलोम बोथोरनि मैगं बादायै नै खुमब्रा, फोरला, जिंखा, जोगोनाथ आरो खांख्रिख' ला, थाइ बें बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो गोबां रोखोमनि दानाथ' बांसिन। बिसिनानो बेबायदि आबाद मावो आरो आबाद मावनानै बाजार हाथाइफ्रावहा फाननायखौबो जों नुनो मोनगासिनो बेबायदियैनो गोबां रां खावरिबो खामायदों खायफा मानसि बा गोबां नङा। औ एसे एनला खामायनानैबाबो गावनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ बेबायदिनो बिथांमोना सालायलांगासिनो। नंगौ नोथां औ नोंथां जोंहा। समा जाबाय नामा। उनाव आरो सावरायदिनि मालाबा
दे जागोन दे औ
दे नोंथां